औ अ फयस खोनादोंना क्लियारै आंनिखौ
अ एसे नेटवार्क प्रब्लेमदां एसे होमबाबो खोनादों
ओ ओमफ्राय दालाय दा मोजां खोनादों
औ दाथ' एसे खोनाबाय औ
अ अ बे हेडफन लाबोब्ला माबलाबा प्रब्लेम जायो जेखि जाया जोङो ओ माबानि रायलायनि इडुकेसननि सायाव रायज्लायनो थाखाय आं नोंनो फन हरनाय जादों अ इडुकेसनाथ' जोंनि जिउनि थाखाय बिराद मोनसे इम्परटेन्ट नङा होमबा लाइफनि मोनसे इम्परटेन्ट जों गो दो राजा रानिनिफ्रायनो जोङो इडुकेसनखौ इम्पर्टेन्ट होबोदों नंगौ इइुकेसन सना ओ पिरियड लानानै बा मोनसे पार्टिकुलार मोनसे मुगा लानानै इडुकेसननि डिमान्दा आलदा आलदा जायो नङा होमबा।
औ औ औ
बे हिसाबै आथिखालाव दा फरायनाय लिरनाय टेकनिकेल स्किल डेभेलपमेन्ट बा अलराउन्ड डेभलपमेन्टखौ बिराद इम्परटेन्ट होयो दानि जुगाव। दा नोंथाङा बे इडुकेसननि बेलायाव माबायदि इडुकेसन होयोब्ला नों साबसिन जायो होननानै सानो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम कुइसनखौ खेबसे रिपिट खालामबावनो हागोन नोंथाङा।
ओ माने माबायदि इडुकेसन होयोब्ला जोंनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआ फैयो बा मोजां जागोन होननानै नों सानो आरो
आं पार्सनेलि माने आं पार्सनेलि मेडिकेल फिल्डआव ना। थ' आंनि बा माने बाखि मेडिकेल माने बाखि इडुकेसन फिल्डनिफ्राय मेडिकेल फिल्डखौ आं बांसिन साबसिन। ओ माने आंनि थाखाय बां सिन साबसिन आरो माने खाय माने नोङो बाखि एडुकेसन फिल्डाव नोङो नोंनि इडुकेसनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोङो सोरनिबा गाहायाव मावनांगौ आरो दे। बाट नोंङो मेडिकेलाव नोङो गावनो गावनि खामानिखौ हारसिं मावनो हायो आरो
हारसिंनो आतसा
औ थ' आंनि थाख खाय मेडिकोल फिला बेस्ट आरो बाट आं बेबायदि होनाखै कि मेडिगोल फिलानो बेस्ट बयबो दस्रा फिल्डाबो बो मोजां आरो माने गावनि हिसाबै नों बबे फिल्डाव मोजां मोनो मा फिल्डआव नोङो बांसिन साबसिन बबे खामानिखौ नों मावनो मोजां मोनो।
उम उम उम ओ मेडि केल नोंथाङा बे मेडिकेल लाइनआव बा मा लाइनजों माबायदि फरायोबा मेडिकेल लाइनआव थांनाया गोरलै जायो ओ गथ'फोर गथ'फोरखो माबादि फरायजानो लुब बैयो नों मेडिकेल लाइनाव थांनो थाखाय। बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ मा-माने मेडिकेल फिल्डआवबो बिराद बुरजा लाइन दङ आरो बाट नोङो फार्स्ट मेडिक कोल अफ फिल्डआव हाबनो थाखाय नोङो टेन कमप्लिट खालामनांगौ। मेथ्रिक होनांगौ बिनिबाय नोङो इलेभेन टुवेल्भआव साइन्स स्ट्रिम लानांगौ आरो। हुइद बायलजि साबजेक्ट आमफ्राय मोनसे नेसनेल लेभेल इगजाम जायो निट होननानै नेसनेल एन ट्रेन्स कामटेस होनो बेख गौ। बे गुबुं गुबुं मेडिकेल फिल्डनि थाखाय मोनसे एगजाम आरो स' बेयाव नोङो नों नोंनि रिजार्भेसन हिसाबै नङाबा आनरिजार्भ हिसाबै नोंनि केटेगरि हिसाबै नोङो काट अफ मार्कसखौ लाख खिनांगौ।
उम उम।
त' बेनि हिसाबै नोङो काउन्सिलिं खालामगोन कलेज एल'ट जागोन। नोङो बुरजा स्कर खालामनो हायोबा एम बि बि एस आव मोनगोन। साबसे गोजौ मेडिक कोल लाइन आरो बिनि गाहायाव नोङो बि डि एस मोनगोन। बेचलार इन डेन टेल सार्जारि माने हाथाइनि थाखाय सिब आयुरबेदिक दङ बिनि उनाव हमिय'पेथि दङ आरो मेरला गुबुन गुबुन लाइन दंङ आरो नोंङो पेरामेडिक्सआवबो थांनो हायो। लेपटेकनिस जों एन्ड फिजियथेलिप बि
उम
बेबायदि मेरला लाइन दंङ आरो बिनिफ्राय नोंङो नोंनि केरियारखौ चुस खालामनो हागोन।
उम जोबोद मोजां ओ मोनथिनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। आरो बे मेडिक केल लाइननि जुदि नलेज थायोब्ला बा मेडिकेल लाइननि फारसे जु दि इम्परटेन्ट होयोब्ला मानसिफ्रा हेल्थनि फारसेबो मोनसे कनसियेस नेसा फैयो आरोना। हेल्थखो माबाय दि लाखिनांगौ मा बे मा जायोब्ला जोंनि देहाया गाहाम गाज्रि जायो मा समाव मा जानांगौ बेफोरनि गासैबो मोनसे मेडिकेल लाइना मेडिकेल जिथु मेदि केलनि जिथु इडुकेसन बे इडुकेसना जोंनो मानसिनो मोनसे ओ मोजां मोनसे बेटार माने लाइफ स्टाइल बा बेटार माने लाइफखौ बेटार लाखिनो थाखाय मो बुहुत माने हेल्प होयो आरोना। मेडिकेलनि जिथु मा बाफ्रा हमना ला सादारन मानसिफ्राथ' मोनथिया माखौ जायोब्ला किडनियाव मा प्रब्लेम जानो हागौ बा मा माखो जायोब्ला मानसिया ओ डायबेटिस जा जानो हागौ बा केन्सार जानो हागौ बा प्रेसार स्ट्रक जानो हागौ। बा बायदि बायदि बेराम बा टि भि होन बायदिसिना मेदिकेल थेनि लगुवेजाव बेले बेले होन बेरामखौ जोंथ' मोन थिला जों मेडिकेल लाइनाव मेडिकेल लाइनाव मोनसे मेडिकेल लाइननि मोनसे वार्डफोर थायो नंङा होमबा? जोंङो लोम जानाय बा जोंङो गेस्टिक होनना बुंङो बे गेटकखौ मेडिकेल लाइनाव बेलेग लेंगुवेजै बाहायनो हागौ आर रो बुंनो हागौ नोंसोर बुंङोबो थिग बे बेफोरबादि मेडिकेल था जोंनि ओनसोलाव बिराद इम्परटेन्टखौ जोंङो ओ सानो आरो मेदिक कारन माने जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि ओनसोल फ्राव बा एकदम बा ये हेल्थनि फारसे माने कनसियासा एसेब्लाबो गुबुननिख्रुइ खम आरो। ओंखायनो जों मेडिकेल लाइनखौ इम्परटेन्ट होयोब्ला बा जोंनियाव जेनेबा डाक्टरफोरा बुहुद खम जायो। दा जोंङो माब्लाबा नागिरना मोना नांगौ बायदि पेसे-बे बेराम पेसेन्ट पेसेन्टनि निडस बायदि जोंङो डा टर निर ना मोना बेफोरबायदि बिराद उसुबिदा जों जायो। ओंखायनो बे इडुकेसनाव जोंङो दा इडुकेसन होननानै बुंङोबा बे मेडिकेल लाइननि इडुकेसनखौ जोंङो इम्परटेन्ट होनाया बुहुद गोनांथि होनना नै आंङो माने सानो आरो दा।
ओं ओं
गुबुन गुबुन सेक्टराव जेनेबा मानसिफ्राथ' दंङ जेनेबा प्रफेसार लाइनाव जों मानसि एभेलेबेल मोनो इन्जिनियार लाइनावबो जों एभेलेबेल मोनो आरो गुबुन गुबुन कमार्स लाइन बा एडटकेट बा गुबुन गुबुन जोंङो माबाफ्राव जोंङो आ आर्किटेकसार बेफोराव जोंङो माने फ्राय मानसिखौ जोंङो मोनो आरो मोनो। मोनो नांगौ बायदि जोङो मोनो नाथाय जों मेडिकेल लाइनाव जोंहा एसे माने ओ बो आरो नांबावगौ आरो मान-मानोहोनबा मेदि बेमारनि अनजिमा गैया आ आरो मे बे हेल्थ सेक्टराव खामानि मावनो मावनांगौआबो बहुद माने जोबनो गैया माने मानसिनि लाइफआनो जिहेथु हेल्थजोंनो दिपेन्ड जोंनो दिपेन्दड ओंखाय हेल्ट से डक्टराव जोंनो हानाय एसेबाङै जोंनो मानसिनि गोनांथि आरो आं सानो मोनफ्रोमबो माबायाव कर्सआवनो बे साइन्स साबजेक्टआव मेडिकेल बे बाय'लजि थानि आ बे मेडि केल लाइन नि खिसु माने कर्सफोरखौ सोनांगौ आरो दा जेसे-जेसेबां जों मोनो बिनिफ्राय बांसिन माने किसुमान बुस थुफोरखौ ओ बेसिक मेडिकेल तेन मेडिकेल लाइननि बेसिक नलेजफोरखौ बे साइन्स बुकाव बा सेपारेट मोनसे बुक होनानै बेखौ माने ओ कमन पिपोलनि स्कुलावनो फोरोंनाय मोनसे माबा लानांगौ आरोखि ओ साबजेक्ट महर थै मोनसे होनांगौ आरो उनाव जाहाथे माने जाय जायफोरा मेडिकेल फरायाखै बिसोरबो जाहाथे हेल्थनि सायाव कनसियास जायो जायफोर जाय आ ओ बेरामनि सायाव कनसियास जायो मोनसे मानसिया एवारनेस नांगोनथ' मानसिनो बे मेडिकेल लाइनासो एक जे एगदम एकजेक्ट माबाखौ जोंनो राइट माबाखौ वेखौ दिन्थिनो हायो आरो हेल्थनि हेल्थनि बेलायाव आं बेखौ सा सानो आरो
अ
आरो इडुकेसनाथ' हम हमना ला एकदम इडुकेसना मानसिनि मा इडुकेसना अनलि थरि ओ फरायनायल' नङा इडुकेसन होनोब्ला अल राउन्ड डेभलपमेन्ट फरायनायजों लोगोसे नोङो ओ मानसिनि दिसिप्लिन लाइफ स्टाइल बा नों खेला गेलेनाय बा नों गोबोर टेकनिकेल लाइन बा नोंनि माने ओ मा होनो फिजिकेल एक्सारसाइस बेफोर गासिबो माने मोन मोनफा मोनफा इडुकेसननिनो पार्ट आरो इडुकेसन होनोब्ला नट अनलि माने फरायनाय लेखखौल' बुजियो बे नङा आरो बे नङा माने फरायनायनि अनगायैबो बाखियाबो इडुकेसनावनो गोलैयो दानिया माने इनक्लुसिभ इडुकेसन अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट इडुकेसनाव दानि जिथु निउ इडुकेसन पलिसिया इण्डियआव बो माने इम्परटेन्ट होबाय गोदो माने फरेन कान्ट्रि बा वेस्टारन कान्ट्रिफ्राव माने अलराउन्ड डेभलपमेन्टखौ जोंनि नैजि बोसोर आगोलनिफ्रायनो बिसोरो इम्परटेन्ट होबोदों दा इण्डिआवबो टु थावजेन टुवन्टिनि निउ इडुकेसन पलिसिनिफ्राय पलिसिनि जोहै माने अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट इनक्लुसिभ इदुकेसन अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट इडुकेसन बेखौ इम्परटेन्ट होबाय आरो
औ औ
दा नै जोंनि समा जोब्बाय बेयावनो दोनथ नोसै नामा।
अ दे ओमफ्राय कलखौ ओ आं हरफिनसै मा जायो? खो
दान्दो
औ दानानै आं हरफिनसै आरो आंनि साइ- ओमफ्राय